अ मा खामदोंमोन नोंथाङालाय?
दङ ओरैनो नोंथां जेरायनानै।
औ जाखांबायमोन?
अ जायाखैमोन नोंथां।
अ - अ आंबो जाथ'वाखै नोंथां। माने। आं नोंथांनि दिनै माने जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय फोरबो जेरै मागो दमासि। रंजालि बैसागु खाथि गासा माने बायदि बर'फोरनि माने। फोरबोफोरनि बागै आं माने नोंथांजों दिनै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ होनबा नोंथाङा आंनो माने। जेनेबा मागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा बे फोरबोआ। मा समाव जायो आरो बेखौ मारै फालियो। आरो बेयाव माबायदि रंजानाय मोनो एसे आंनो नोंथाङा गुवारैनो फोरमायहरलाय हायोबा।
हायानायाथ' मिथिनायाथ' बारा मिथिया नोंथां। फोरमायनोलाय हागोन एसे।
दे नोंथा मा मा मिथि ओं।
होमबा नोंथाङा खोनासंलांदो आं फोरमायनोसै आरोना।
औ।
मागो फोरबो होनोबाथ'। फार्स्टआवनो जोंहा सेथि थारिख माबा। बिदिनो बोसोर गोदान मोनजेननायनि फार्स्टआव मोसौ थुखै। यो आरोना नोंथां
औ।
बेनिफ्राय। आरो सेथियावथ' बिदिनो थानसालिफोराव हाबबाय। थानसालिफोराव हाब। नानै ओमफाय नैथि खालार। नै थिखाल आरो खालि। अ सेथि खालखालि बिदिनो बेलागुर सावबाय माबाबाय।
औ।
बेनिफ्राय। बिदिनो फिथाफोर बायदिसिना सावनानै जायो आरोना नोंथां।
औ होमबा जेनेबा नोंथां नोंसिनि मागोआव मा मा रोखोमनि फिथा सावो। जेनेबा।
फिथायाथ' सावनाया फिथाइ एन्थाब। थावनि - थावनि सिथाव। आरो थावनि फिथा बेनिफ्राय। फिथा लावदुम, हासुं फिथा। बायदि बायदिखौ जायो आरोना नोंथां।
अ गोथाव जायो नामा नोंथां जानो बिराद।
जानायालाय गोथाव जानायालाय जायो नोंथां।
ओ। होमबा नोंथाङाथ' बुंदोंमोन जेनेबा बेलागुर सावो होननानै होमबा माने बेलागुर। गुर सावनाया माने बेलागुरखौ गिबिनिफ्राय माबारै जागोरो जेनेबा न'फोर बानायनाय मानाय
औ नोंथां न'खौथ' बानायनाया बानायो मा होनोना बेयो गोदो- गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायनि जाहैबाय नालाय नोंथां बेखौ फालिबोबाय थायो आरोना
औ
मा होनो
सिगाङावथ' न'खौ बानायनाया जिगाबनि न'जों बानायो नोंथां जिगाब बा थुरिफोरजों बानायो आरोना नोंथां। बिदिनो बेलागुर जानाय जायो आरोना नोंथां।
रंजानाय मोनोना नोंथां बेलागुर जायोब्ला
बोसोर गोदानाव रंजानायाथ' नोंथां जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना बिदि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय। सोलिबोबाय थानाय फोरबोखौ फालिनाय जायो नालाय नोंथां। जोबोद गोसोआ गोजोननाय मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा होमबा आंनाव माबाफोर सोंनो मिथिनो लुबैदों नामा
नोंथां आं सोंनो लुबैनायाथ' दंमोन दंनाया
नोंथाङा बैसागुनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ हायो नोंथां होमबा नोंथाङा आं बैसागुनि बागै एसे जा मिथियो बेखौ रोङाब्लाबो माने बुजायहरसै आरो ना नोंथा माने बैसागुआथ' माने गोदो बर'फोर गोदोनिफ्रायनो माने बर'फोरा फालिबोनाय मोनसे फोरबो आर ना माने गोदोनि समावथ' बैसागुखौ मास मोनसे गाहामि होननाय खोनादोंमोन आरोना गोदोनि समावहाय माने बिराद बिदिनो गोजान गोजानाव थांनानै गामि बिदिनो हर थालायनानै मोसायो बिदि होननाय खोनादोंमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आजिखालिथ' माने बैसागु बिदिनो सानथाम सानब्रैयावनो फोजोबनाय लासै आरोना खमैबाबो खायफा जायगायाव सब सप्तासेल' सप्तासे गाहाम फालियो आरो दानि समावहाय मानो होनोब्ला जोंनि बैसागुआ माने बर'फोरनि बोसोर गोदानखौ खौ बरायनाय मोनसे फोरबो आरोना बेवहाय बिदिनो बयबो गोसो होनानै रंजायो गाव गावनि दुखु सुखुखौ बावनानै सुथुर फोरजोंबाबो माने मिलायलायो आरोना बैसागु समावहाय बिदिनो औ नंगौ बिदिनो बैसागुनि एक थारिकनि सिगाङावहाय माने फुरा मोसौ मैसो बोरमा बिदिनो न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरखौ थुखैनानै दैमा दैसाफोराव थुखैनो लांनानै साफा खालामनानै बिदिनो थाव फोर फुननानै मैगं थाइगंनि जेरै लाव फान्थाव हालदै बिदिनो थाइखा बायदिफोरनि माने फिथाइ सुनानै माने गोदोनिायाव गानहोयो आरोना नोंथां आरो बिसोरखौ बिदिनो बे फिथाइ सामथायाइफोरजों खुबैनानै बोसोरै बोसोर गोलाव गिदिर जाबाय था होननानै माने बोर बिनानै माने खुबैनानै दुब्लि फारसे होनानै लाङो आरो ना मोसौ बोरमा बायदिफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला एक थारिक जायो अब्ला बिदिनो गासिबो नखर नखरनि मानसिफ्रा दुगैस्रां लोबस्रांनो माने गाव गावनि गामिनि फुजा मन्दिरफोराव थांनानै माबायो आर'ज लाहोयो सोरबा जयग' होयो आरो जेब्ला एक थारिक थाङो दुइ थारिख होमबा बिनिफ्राय माने बिदिनो न' न' हाबनानै बिदिनो मागिनाय जायो आरो ना बैसागुनि रंजानाय मोसानाय मेथाइ खननाय जोबोरैनो माने रंजाथाव जायो आरोना बे समावहाय आरो बिदिनो मा होनो जेनेबा गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला गासिबो माने मोसायो न' न' हाबनानै मागियो माइरं फैसा बायदि रोखोमनि आरो बोराय बुरैफ्राबो माने न' न' फाजि जालायो जै आरि माने लोंलायो बिदिनो रंजायो खाम जथा दामनानै आजिखालिथ' माने खाम जथा दामनायनिख्रुइ माने बांसिनानो बै गोदान मुगानि दामग्रा आगजु ओंखारबायना जेरै डिजे बायदिसिना औ बेफोरखौ माने दामो आरो ना रंजानो थाखायहाय बिदिनो रंजायो आरोना बैसागुआ मानो होनोब्ला बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे जोबोद गिदिर फोरबो नालाय बाव माने गासिबो गोसो होसारनानै रंजायो बिदिनो आरो खायसे माबा आलासि जालायो बिदिनो गाव गावनि खुरमा बागिफोरनाव आलासि जालायो सन माने गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आदब खायदा बाहायनानै बैसागुखौ फालियो आरो ना जायगा लायै जायगा बर'फोरा माने आरो बिदिनो मा होनबावनो बैसागुनि जेनेबा बैसा गुआव मोसानानै मागिनानै मोननाय फैसाफोरजों ज'नो लास्टआवहाय बैसागुनि लास सम माने गासिबो माने ज'नो पार्टि माबानानै जायो आरो बेदर माबा माबि बायनानै होमबा जेनेबानो औ होमबा नोंथांमोनथिं जेनेबा बैसागुखौ मायदि फालियो
बैसागुखौ जोंनिखिजायथ' ब्रै सानसोल' सालि फालि फैनाय जायो नोंथां
ओ औ बैसाग उम
बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो फालिनाय जायो आरोना नोंथां होमबाबो आं नोंथांनाव एसे सों-सोंफिनदोंमोन आरो
औ जेबो नङा माने बैसागुआवहाय न' न' माने बिबारनि माला सुनानै बेयाव गानहोयो खानानै आलायनानै दोनो होनदोंना नोंथांमोनथिंलाय जेनेबा बिदि खालामगोन
खालामनायाथ' खालामो नोंथां
औ
आंबो बारा मिथियाना ओंखायनो नोंथांनाव एसे सोंलुनाय जादोंमोन आरोना
औ नंगौ जेनेबा औ
नोंथांमोननिखै गायनाय फुनायफोरा बोरै
जोंथिंथ' दा गायनाय फुनायफोरा माने सोलिगासिनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला दाथ' अखा बोथोर नालाय बिदिनो दंग' जाम्फैफोरनिफ्राय दै हाबनायजों माने दुब्लि दुब्लि सोनानै दा गायनाय फुनाय दाम दुम जा जाफुगासिनो आरो फोथारफोराव बिदिनो गोजान गोजान गोजाननि मानसिफोरखौ हाजिरा लाबोदों आरो माइ गायनो जोंहा न'आव मानो होनोब्ला औ नोंगौ दा दाल'सो गायजादों नालाय दानो माने स्रा खालामखानो होननानै एसे मानसि बुरजा सोखादों आरो उम नोंथांमोनथिंलाय माने गायनाय ने माबायदि सोलिदों दालाय
जोंनिखै दा गायनाय फुनाया सोलिगासिनो दं नोंथां एसे ए अखा बोथोर ना दा अखा बोथोर बेखाय एसे माबा जागासिनो दं गायनाय फुनायफ्रा दुम दाम जागासिनो
औ उम मा मा माइ गायो नोंथांमोनालाय?
जोंनाथ' माइ गायनाया इदिनो सिला बोथार माइ गायो आरो आसु उम जोसा माइब्रा बिदिखौ गायो आरोना नोंथां। नोंथांमोननि खिजालाय मा मा माइ गायनाय जायो?
जोंथिंबो बिदिनो जोसा बे माइब्रा रन्जित जय बांला बायदि रोखोमनि माइ गायो कल्पना माने जा जा माइ दं गासिबखौ माने न'खर लायै न'खर आलदा आलदा गायजोबो आरो ना नों
अ बिदि आरोना नोंथां नोंथांमोन नोंथांलाहालाय मा माइ गायदों?
जोंहाथ' बिदिनो बोसोरफ्रोमबो जोसा एसे माइब्रा एसे आरो बिदिनो रनजित कल्पना बिदि गायो आरोना बोसोरफ्रोमबो जाहाथे माने माइब्रा ओ रन माइब्राफोरखौबो फिथा जानो नांगौ जायो नालाय मागो समफोरावहाय बैसागुफोराव बिदिनो नांगौ जायो नालाय बेखायनो माइब्रानि जोसाखौ जोसा बेफोर माने माइरंखौबो गायो आरोना। जाहाथे माने उनावहाय नागिरनांगौ जाया दस्रानावहाय बिनि थाखायनो गायना दोनखायो होमबा नोंथां दोनथ'सै खोमा ना?
औ औ दे नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोनाय मोनबाय इयुनाव लोगो मोनफिन इयुनाव लोगो मोनफिनलायगोन नोंथां।
औ दे।